हेल'
औ
खोनादोंना नोंथां
खोनादों ना औ खोनादों ना
औ औ
नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नों नोंथांनो सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
जे आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुुबैदों जि बे बाथ्रायानो जाबाय जे जोङो न'आव बानायनाय जौ बिदै जो जौ ल' सकेल जे सेरेब सङो आरो जौबो बानायो बेखौहाय जोङो माबायदि सेरेप बानायनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
अ हागोन नोंथांनि ओरैनोथ'
औ
जौखौहाय माने आं बानायनाय बिदि नुफेराखै आरो ना माने बानायफेराखैबो थ' आंनि मिथिनायाव आङो मा होनो जौ सेरेबखौहाय माने बै जे जों न' हाय बानायो जे बैसागुफ्राव बानायो जे बेफोरखौहाय एसे मिथिगौ आर ना जेरै मानसिफोरनिफ्राय जेन'बा खोन्थानानै आङो बेखौनो मिथियो जे बेखौहाय जोङो ब जोंनि जे फोथारनिफ्राय बा दुब्लिनि आबाद बेनिफ्राय जे जों मावनाय माइ आबाद बेनिफ्रायनो जोङो माने बै माइब्रानिफ्राय जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो जेनेबा माइब्रा माइरंनिफ्रायहाय जोङो बेखौहाय बानायनायखौ माने मोननो हायो आरोना नोंथां जेन'बा माइब्रा माइरं खौ जोङो मोजाङै सुनानै जोङो बेनिफ्रायनो माने बेखौहाय माने मोजाङै फोरानस्रनानै आरो बेखौ मोजाङैनो माने सोनानै दोनो आरोना दोआवहाय औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय मोजाङैनो जेनेबा गोबाव समनि थाखायहाय दोननानै जोङो बेखौहाय माने बेनिफ्राय जेब्लासिम माने बियो हारसिङैनो माने बे माइरङा सेवनानै जेन'बा मोजाङै जेन' बे बिदैया ओंखारलाङो आरो ना बियो जेब्ला बियो बिदि दोनोना माने बियो हारसिंनो माने बै माइरंनिफ्राय माने दै जानानै बिदै जानानै नैबे मा होनो जौ बिदैया जायो आरोना नोंथां बे आं बिदि होननानै मिथियो आरोना नोंथां ओमफ्राय बे बेखौनो जोङो जेनेबा बैसागुफ्राव जेनेबा जोंनाथ' बैसागुआवहाय बिदिनो गोबां जौ लोंनाय बा बिदिनो आलासिफोरनो होनाय बिदि जायो नालाय थ' बिदि समावहाय जोङो बेखौनो माने हाननानैहाय माने लोंहोनाय जायो आरोना आरो बेनिजों मोनसे फोथायनायबो दंबावो नोंथां जेनेबा मानसियालायनो जेन'बा जुदि आं जौगानायबाय जुदि आंनि आङो जेन'बा खाब्रां जेन'बा खाब्रां खाथां आर ना मानसि या जेनेबा मानसिया माने आंनि रायलायनायफ थिग नङा आरो ना बा आंनि गोसोआ थिग नङाबा माने जौआाहाय जेरै मानसि बिदि जायै जाहैदों माने गोदै जाया जुदि नोंथाङा जुदि गोदै ओ जेन'बा ब्रै मानसि बा गोदै मानसि बा मोजां मोजां खोथा बुंनोरोंग्रा बा गोसोआ मोजां बिदिनि जौ बानायनायालायनो ओ बिदिया माने गोदै जायो जाहैदों बिदि होननानैबो माने फोथायनायखौ नुनो मोनो आरोना माने जों बुंनायखौ खोनायो आरो आरो बेनि अनगायैबो बैबायदि जौ बानायनायखौबो नुबाय जे बेखौ जौ गोरान होनो नामा जे दोआवहाय जे गिसिना गोरान होनोमोन बे बेखौ नोंथां जेन'बा दोखौहाय माबाजों दानानै उखुन्दैजों जे बानायो बेखो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जे जोङोहाय बे जौखौहाय बेखौ सेरेबबो बुंनाय जायो। ओ बे जौ गोरान खौबो बुंगोन आरो जुमायखौबो माबायदि सङो बेफोरनि बागैबो बुंगोन आं नोंथां जे आं फासट' फल बुंग्रोनोसै जोङोहाय ज'खायखौ खौहाय माबायदि संग्रोनाय जायो जे जों ज'खाय संनोब्ला फासट'फल जोंनो नांग्रोगोन दो दोआवहाय जोङो मोजाङै बेवहाय दै होनानैहाय बे दैखौहाय मोजाङै ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौ होनानैहाय जोङो बेवहाय माइरं होना होगोन जेरै माइब्रानि सङो सोरबाया बिदि कन्ट्रेलनि बायना लाबनाय बेफोरबायदि खौबो सङो जे बेखौहाय जों जेब्ला बे दैया गोदौगोन अब्लाहाय जों बेव नुनो मोनो जे माइरं होना होनायखौहाय जेब्ला बेयाव माइरङा होनानै जेब्ला बेयो ओंखाम बायदि मोजाङै मोनगोन अब्ला जों नुनो मोनो जे ओ लाइ बिलाइ बा बा बेफोरबायदि प्लास्टिकआवहाय मोजाङै ओंखामखौ बरन जोबनानै दोन्नाय खौहाय नुनो मोनो माइरंखौहाय, ओंखाम संनायखौहाय‌ जेब्ला बेखौहाय मोजाङै दिहुनजोबगोन अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे ओम मोखना बिलाइजों बानायनाय बिबारजों बानायनाय एमावखौहाय नुनो मोनो बे एमाव एमावखौहाय जों लाबनानैहाय बे माइरंआवहाय मो जाङै गावनि नांगौ सेबांखौहाय फ्रि फ्रि होजोबना होगोन आरो बेयाव होखांनायनि उनावहाय जों नुनो मोनो जे एमावखौहाय मो जाङै ज'खाइखौहाय खोबना दोननायखौहाय बेनि उनावहाय नुनो मोनबावो जे बे ज'खाया जेब्ला हारसिंनो मोजाङै रिसि ग'नाय जालांगोन अब्ला बेखौहाय जोंङो नुनो मोनो जे आरो दोआव माने दोननायखौहाय दोआव दोननानैहाय जेब्ला बे खौहाय जोङो ओ दोआव दोनगोन बेखौहाय जोङो ज'खाय गोजाबो फाननो हायो आरो बे खौहाय जों सेरबबो बानायनो हायो ज'खायैनो जेब्लाबो जोङो जौ गोरान बानायनो अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे बे ज'खायखौहाय खान्थायाव लख'बनानैहाय सायाव मोननै जे खान्था रखम थाबावो ना बे खान्थाखौहाय जों ज'रायना होनायखौहाय नुनो मोनो बिनि उनावहाय जाहाथे बि बेनि जखाय सेरेब संनायनि बारहावाया थाङाथों होननानैहाय जोङो हा लिरथेना होनायखौबो नुनो मोनो बिनि उनावहाय जेब्ला बियो मोजाङै सिंनि जखाया मोजाङै दैया दुंगोन अब्लाहाय जोङो बेवहाय जोङो नुनो मोनो जे बयनिसाय साथाराव दै होनायखौ नुनो मोनो जेब्ला बे जखाया मोजाङै दुंगोन अब्ला बेवहाय सायावबो जेबोरै मोजाङैनो गोदौनानैहाय जोंनि सेरेबा जौ गोराना ओंखारगोन आरो बेफोरथिं बेफोरबायदिनो साइड थिंजाय जेब्ला बियो मोजाङैहाय ओ जौआ गावनि नांगौखिनिया ओंखारजोबो अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे जे बे जौखौहाय जोंनि नांगौ टाइ समावहाय जोंनि गावनि जिउनि गावनि जिउनि नांगौ बुस्तुखौहाय सुफुंनो थाखाय जों फाननायखौबो नुनो मोनो बे जौ गोरानखौहाय आरो जों नुनो मोनबावो जे जखाय खौहाय माइब्रा जखायखौबो बेफोरबायदिनो संनाय जायो जखायखौबो नुनो मोनो जे जों बेफोरबायदिनो जे गावनि नांगौथियाव जों फाननायखौहाय नुनो मोनो जौखौबो बेफोरबाय बिदिनो एमावखौ अमा बेफोरबायदिनो जखाय आरो सेरबखौ बेफोरबायदिनो सङो आरो नोंथां नोंथाङा जुदि मायबाफोर फोरमायनो गोसोबा आरो फोरमायनो हाबावगोन
अ आंथ' बेखौनो मोनथियो जे माने आङो सिगाङाव नु दोंमोन आरो ना माने गोजाननिफ्राय नुहदों आरो जेनेबा जोंथ' बिल्डिं आव थायो नालाय थ' बिल्डिं गोजौनिफ्रायहाय नुहोदों आरो ना बिदि संनायखौ माने आर बेनि खफ'जोंसो बोयो था माबाया जौआ जाहैयो नालाय कप'नि ओ बेखौहाय माने बानायनायखौ नुदों आरोना जेनेबा ओ गाहायावहाय अर सुनानै होबाय ओमफ्राय बिदिनो थौ गंनै गंथाम बिदि जाबखोनानैहाय बिदिनो ओ बिदि गहोनायखौ नुदों आरोना थ' बेनो ओ बेखौथ' मा होनो जेन'बा आं नोंनावनो सोंनोसै आंथ' जौखौ लोंनाय जाया नालाय मिथिया दा नोंथाङा ओ लोङोबा जुदिबा बै माइब्रानि बानायनाय ओमफ्रायहायो नैबे जे नोंथाङा दा फोरमायदों जे होथेनानै जे बानायनाय बे जे बे आरो बै माइब्रानि बेवहाय माबायदि माने टेस्टा माबायदि जागोन जेनेबा थावनाया माबायदि बबे मोनसेया माने साबसिन
आंबोथ' इफोरबायदि लाफेरा लोंनायखौहाय नाथाय मानसिफोरनि फ्राय खोनानो मोनो जे जोङो माइब्राखौहाय बांसिन साबसिन जानायखौहाय जे नोंथाङानो जे एसे आ आगोलावनो बुंलांखादो जे जे बुस्थुखौहाय ओ मानसिफोरा गो गोखै बेफोरबायदि थायोना जे मानसिया गोसोआव सा फा बेफोरबायदि मानसिनिया जौआ बांसिन गोथाव जायो होननानै नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखादों बे खोथाखौ आंबो खोनादों माने बेफोरबायदि होननायखौनो खोनादों जाय मानसिया गोसो मोजाङै माने एमावफोरखौ माने जखायफोरखौहाय मोजाङै सङा खुला बाबै सङा बे बेफोरदि मानसिनि ज'खायबा जौ गोराना माने मोजां जाया होननायखौहाय आंबो खोनादों आरो बेखौहाय जोङो खोनानो मोनो जे माइब्राखौबो बेफोरबायदिनो संनायखौहाय आरो सोरखौबा खोना बो जे हासुाव सोनानैहाय बानायनायखौबो आं खोनानो मोनदों जे जोङो माइब्राखौहाय बेफोरबायदि संबा माने बांसिन साबसिन जानायखौहाय जोङो साबसिन जायो होननानै बुंनायखौहाय खोनादों आरो माने बैसागुफोराव जे जों मोसानो थांबा बेफोरबायदि नुयो जे न'खर न'खर संना दोननाय माइब्रानि माथानि बेफोरबायदि जे बैसागु मोसानो थांबा बेखौहाय जों हासुङावसो संदों बा माबे बिदियाव संदों होननानै बुंनाय खौहाय खोनायो आरो आंबोथ' एसेबां मिथिया एमाव आरो जौ गोरानखौ माबायदि बानायनाय जायो ना थाय आं जिखिनि मिथिगौ बेखिनिखौनो बुंबाय आरो आरो जे जों बाहायनो हाबावो जौनि बे अफ्रि होनो जे जे जों जेखौहाय जौ गोरान बानायखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जे अफ्रि होननायखौहाय जों अमानोबो होनो हायो आरो ना फोरनोबो बेफोरबायदियाव जों बाहायनोबो हायो आरो आरो जों खोनाबावो जे जे जों सेरेबखौहाय जे जोंहा गिस्टिक जाबा लोंना होबाथाय मोजां जायो होननायखौबो आं खोनादों आरो। एसेबांथ' आंबो एसेबां मिथिया नाथाय जिखिनि मि बेखिनिखौ बुंदों आरो नोंथां नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो गोसो नो हागोन
माने बेखौहाय माने गुबुन माने ओ गुबुन हादरफ्रावथ' बेखौहाय माने एसे एसे लोङोबा माने मेडिसिन हिसाबैहाय माने बेयो खामानि होयो होनना मिथि आरोना मुलि हिसाबै नाथाय जोंनाथ' बर'फ्रा एसे एसे लोंग्रा हुदा गैया नालाय। जेब्लानो लोंबाय माने नांगौनि बारा लोंनानै माने ओ गोदोसोनानै थानाय माने उन्दुहाबनानै थानाय आर ना माने लोंस सोनानै बिदिखौ जोंनावहाय बांसिन नुनो मोनो आरोना। नाथायहायो जुदि नोंथाङा एसे एसे माने सानसेयावहाय एसे माने जेरैहाय जोङो साहाफोरखौ लोङो बिदि लोंबा माने थिग आरो ना मोजां जागोन देहानि थाखाय माने मुलै मुलाम्फा दं आरो दा नाथाय जोंनि मान माबायदि लोङो नांगौनि बारा लोङो आरोना नाथाय बेयाव नांगौनि बारा गासैबो माने लोंनायावनो होन जानायावनो होन गासैबो मा मा मोनसे माबा मोनसे खामानियानो होन नांगौनि बारा खालामोबा माने देहाफ्रा गाज्रि जायो आरोना माने खाराब जायो आरोना गासैबो औ बेखायनो माने ओ बेथ' नंगौबो जानो हागौ जेन'बा बेखौथ' मोनथियो जोङो माने ओ ओ देहानि थाखाय बेखौहाय लोङोबा माने बिदिनो देहानि थाखाय मोजां जायो होननानै जौ खौ लोङोबा नाथाय जोंना नांगौनि बारा लोंनायावसो माने जोंनि देहा फ्रा खहा जायो आरो ना बेखौ नुनो मोनो आरो ना ओ गोदोनिफ्राय नायोबाबो गोबां बिदि लोंसोनानै थानायनि थाखायनो जोंनि गेजेराव माने माखासेया गोमालांनो हमदों नालाय जोंनि ओ मा होनो ओ जेन'बा रायजोफ्रा बेफोरो माने जोंफोरनि जोंनि बे हारिनि माने ओ नांगौनि बारा लोंनायफ्राव बेफोरावनो माने जोंनाव खहा लाबोदों आर ना। सिगांनिफ्रायनो आरो दासिमबो दङ बेबायदि लोंनायखौनो जोङो नुनो मोनो आरोना दा बेफोर खमायनो हायोबा मोजां आरोना लोङालासेनो माने एसे एसेल' लोंनो हायोबा मोजां आरो देहानि थाखाय। बेखौ आं सानो आरो ओरैनोथ' थिगानो माने मा होनो लोंनांगौ एसे एनैया लोंजायो। खिन्थु नांगौनि बारा लोंनो नाङा आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ औ दा नोंथां जोंनाथ' टाइमाबबो बारनानै थांबाय होमबा जोङो सावरायनायखौ बाहायनो दोनथ' थ'नोसै नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथाङा नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय जे उनावबो जों फिन लाराय फिननो हानायखौ रायज्लायफिननो मोनगोन होननानै आसा थाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।